हेल'
हेलौ औ नोंथां।
औ औ औ नोंथां औ खोनादों ना?
अ खोनादों नोंथां खोनादों।
अ ओरैनो खबरफोर थिगानो ना नोंथां?
ओ दाथ' बरथ'मानाव थिगानो नोंथां मोजाङैनो दं।
औ औ आंनियाबो मोजाङानो औ। उम दा नोंथाङा आ ओ फ्रिबा दायो?
औ फ्रि फ्रि फ्रिआलाय।
औ होमबा मोनसे टपिकनि सोमोन्दै सावरायनोसै ना मा होनो?
औ सावरायजागोन दे।
औ
औ
दा टपिकखौ होमबा ओ बर'नि दोरोङारि ओंख्रि
औ औ औ औ।
औ दा दोरोङारि ओंख्रि होनोब्ला ओ मा खौ बुजियो एसे नोंथाङा फोरमायग्रोदो नामा।
आदसा आदसा हागोन नोंथां नोंथांनि सोंनाय बायदि आं एसे फोरमायनानै होनोसै।
औ
ओ बर'नि दोरोङारि ओंख्रि होननानै बुङोबा जोंहा गोबां दं नङा होमबा? दा बेनिनो सेथि नाम्बारावहाय जोंना बुंनो थाङोबा बर'नि धोरोमारि ओंख्रि बा जोंनि बर' सुबुं माहारिनि माने ओंख्रि बेनिखौ फेभरेट होननानै बुंजायो दिनै जोंना अनला आरो दाउ नङा होमबा नोंथां?
अनला आरो दाउ दा अनला खौ बोरै बानायनाय जायो बेखौ आं नोंथांनि सिगाङाव एसे फोरमायनि दा अनला होननानै बुङोबा जोङो बर' सुबुंफोरा गोबां जायगायाव दाब दाब जायगायाव मा खालामनानै दं संसार जानानै दं नङा होमबा नोंथां दा बैसोरो अनलाखौहाय माने गुबुन गुबुन रोखोमैहाय बानायनानै जायो दा जोंनिखिहाय बोरै बानायनानै जायो आं नों थांनि सिगाङाव एसे फोरमायनि अनलाखौ जोंनो बानायनो थाखाय जोंनो सेथि नाम्ब मा नांगौ जायो जोंना माइरं नांगौ जायो नङा नोंथां?
औ औ।
माइरं नांगौ जायो दा जोङो माइरंखौ जों सुनानै मा खालामनाय जायो दसे समनि थाखाय जि बा जिबा मिनिटनि थाखाय जोङो मा खालामनाय जायो माने दैयाव सोमनानै दोननाय जायो। जाहाथे बेयो माने गुरै जायो नङा होमबा दा बेखौ सोमनानै दैखांनायनि उनावहाय जोंनिया मा खालामनाय जायो बबेबा मोनसे खेरखा गोदोनि समावथ' जों खेरखा बाहायोमोन दानि समाव जों गोबां आइजें बाहायनायखौ जों नुसै। बैफोरबायदि खेरखा खेरखा आयजेंयाव जोङो मा खालामोममोन माने जोङो दैखौ गसर होनो थाखाय जोङो दसे सम से मिनिट बा नै मिनिट जोङो दोननाय जायोमोन नङा होनबा नोंथां दा बेखौ दोन थांनायनि उनावहाय जोङो अनला ओंख्रि बानायनो थाखाय बै माइरंखौ जोङो मा खालामनांगौ जायो। अन बानायनांगौ जायो माने दोखो दोखो जोङो बबेबा मोनसे जायगायाव उननांगौ नङाबा बबेबा मोनसे जायगायाव जोङो देनांगौ जायो नङा होमबा। गोदोनि जोंनि बर' समाजावहाय जोंनाव मा थायोमोन न'खर न'खर जोंनावहाय माबा मोनसे बुस्थुखौ देनो थाखाय जोंनियाहाय मा थायोमोन उवाल आरो गायहेन। थायोमोन नङामोन नोंथां दानि जुगाव जोंनिया गोबां खम बिबाङाव जों नुनो मोनसै। बै जानाखि दै फस'नानै दोननाय माइरं बेखौ जोंनिया मा खालामगोन गोदोनि समाव जोंना उवालावहाय जोंना देनानै लागोन नङा होनब थां देनानै लाखांनायनि उनावहाय जोंनिया जेन'बा नों दाउजों जुदि जानोबा दाउखौ जोंना सिथारनानै बा बुथारनानै जोंनिया मा खालामगोन माने दै गुदुंआव जोङो सोमनानै गां बायदि बायदिखौ जों फुनानै जोङो अराव सावस्रमनानै मोजाङै जों गोदानै सुनानै लागोन नङा होनबा नोंथां दा सुखांनायनि उनावह जोङ सामबाम बानलु मसला मसिलि होनानै मोजांयै एवगोन बांद्राय मोनजासे जों एवनाय नङा एसे जों एवथ्रमगोन एवथ्रमखांनायनि उनावहाय बेखौ जेब्ला दै होनानै गोदौ होगोन नङा होमब्लानो
आह
समाव जोंनियाहाय देनानै लानाय जायनाखि देनानै लानाय जोंनि अन गुन्दै नङा होमबा माइरंनिफ्राय जों मोननाय गुन्दै बै गुन्दैखौ जोङो फारसे आखाइजों जोङो प्र फ्र जोङो फ्रि फ्रि जों होनानै जोङो फारसे आखाइजों जोङो खोस्लिखौ जों सोमावबाय थागोन नङा होमबा नोंथां दा बेखौ सोमावबाय थानायनि जाहोना जाहैबाय जोङो खनसेथ' जमा होयोबा जोंना अनला ओंख्रिया मा खालामो माने लाथा खायो नङा होनबा माने गथा गथा खायो दा बेनि थाखायनो गथा दाखाथों बिनि थाखाय जोंनिया मा खालामनाय जायो माने जोंना प्र प्र होनानै अनला ओंख्रिखौ जोंना बानायनाय जायो। बिनि उनावहाय जोंना अनला ओंख्रि होननानै बुङोबा अनला ओंख्रिनि थाखाय सेथि नाम्बाराव गोनांथि बुस्थुआ जाहैबाय जोंनिया मा खारै नङा होमबा नोंथां। खारै होनबाथ' नोंथाङा मोनथिखागोन जोंना खारै होननानै बुङोबा गोदोनि समाव जोङो बा दानि समावबो जोङो गोबां माने गोबां रोखोमनि बिफां लाइफां बायदि बायदिनिफ्राय जोङो मा खालामनाय जायो खारैखौ जोङो दिहुननाय जायो नङा होमबा।
दा गोदोनि समावहाय जोङो सेथि नाम्बाराव जों माखौ नुयोमोन जेन'बा बेसरनि साबा नङा होमबा नोंथां। बेसरनि साबा दानि जुगावहाय गोबां रोखोमनि बुस्थुखौ बानायनोसै जेरेखम थालिर बिफां मैथ्रु बिफां बायदि बायदिखौ जोंना बानायनायखौ जों नुनो मोनसै। गयनि खलथ' नङा होमबा। गयनि गांखं बायदि बायदिफोरखौ बानायनाय नुनो मोनसै। दा गोदोनि समाव जोंनिया मा खालामोमोन जेन'बा जिगाब हमनानै लादों दा बेसरनि गाब सिबिंनि जिगाब बैफोर जिगाबखौ सावनानै नङा होमबा जायहा खारै जागोन बैफोरनि हाथ'फ्लाखौ बोखांनानै जोंनो लाबोनानै सालिनानै दैजों गलायनानै जों मा खालामनाय जायोमोन खारैखौहाय लाद्रा लाद्रा खालामनानै दोननाय जायोमोन। दाबै लाद्रा जायनाखि खारै बे खारै गथाखौहाय जोंना दैजों गलायनानै माने दैजोंहाय जोङो फसरनानै जेन'बा जोङो मोनसे मोजां जियावहाय साफा जियावहाय जोङो फसरनानै मा खालामनाय जायो दैजों लोगोसे जों खारैखौ दिहुननाय जायो नङा होमा नोंथां जब्लानानायखि अनला संबाय थानाय सम बै दैजों फसावनाय जायनाखि खारै बै खारैखौ जों मा खालामनाय जागोन माने अनला ओंख्रियाव जों होगोन। दा होनाय लोगो लोगो नोंथाङाबो मिथिखागोन जोंनिया अनला ओंख्रिया गोजा जारेद जागोन। बेजों लोगोसे मोदोमनायबो फैगोन टेस्ट आवबो बहु मोजां जागोन नङा होमबा नोंथां?
औ
दा बेखौ होखांनायनि उनावहाय जोंनिया बर'नि दोरोङारि जायनाखि ओंख्रि बेवहाय जोङो मोदोमनायखौ लाबोनो थाखाय बा टेस्टखौ लाबोनो थाखाय गोबां जायगायाव जोंना गोबां गोबां बुस्थु बाहायो जेरेखम गुबुन गुबुन ओ हमनानै ला सोरबाया दुनन्दिया बाहायो सोर बाया गंगार नुजया दा जोंनि जायगायावहाय जेब्ला ओंख्रिया मोननोसै दा बै बुस्थुखौहाय जोङो गंगार दुन्दिया जायखौ जों होनो बेखौ जों मा खालामनाय जायो होसननाय जायो आरोखि दा बेबायदि आरो दा अनला ओंख्रि होननानै बुङोबा बा बर'नि जायनाखि दोरोङारि ओंख्रि होननानै बुङोबा जोङो अनला ओंख्रिखौ जों गुबुन गुबुन रोखोमाव जों जानाय जायो। जेरखम जोङो जोंनिनो फेभारेट अनला ओंख्रि बेजों लोगोसे मेवाइ नङा होमबा मेवा होनना बुंबा औवानि गाजा खिलिनाय दा बैजोंबो जों जानो हायो बेजों लोगोसे जोंनि मैदुफुल बिबार मैथ्रु बिबार बेजों जों जानो हायो। आरो बेजों लोगोसे जों हाग्रानिफ्राय मोननाय जोंनिया मा होननानै बुङो बारसिंख्रि बिबार जाय बुस्थुआ गोखा खाथे नङा होमबा? बेखौ नोंथाङा मोनथिखागोन बेजोंबो जों जानायखौ जों नुनो मोनो आरो दा बर'नि दोरोङारि ओंख्रि होननानै बुङोबा बेनो आंनि मोनथिनायाव दा नोंथाङा ओ एसे नोंथांनि जायगायाव माबायदि रोखोमै जायो बेखौ एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा नोंथां?
अ हागोन नोंथां औ जोंनि ओनसोलावबो जेरैबायदि नोंथाङा दानि बुंलांदों ओ बांसिन सिनानो ओ गोरोबदों ओ जेरैबायदि नोङो गिबियावनो जोङो अनलाखौ ओ देग्रोनानै लायो उवालावहाय।
औ औ
नङा होनबा? दा बेनिफ्राय ओ जोङो माइरंखौ सोमनानै सोमनानै ओ उवालाव देरनानै लाग्रोगोन। खिन्थु दा मा ओ आथिखालाव मा नुखो जोङो ओ गोदोहाय गोदोनि समावहाय जोङो उवालाव देयोमोन नङा होमबा? आथिखालनि समाव जोङो ओ अनलाखौ खौ ओ जानो थाखाय माइरंखौ देनायखौ जोबोद खम नुसै आरो ना माने जोंहा बै ग्रेन्डार होननाय मोनसे मेचिन दङ ना? ओ बेजोंनो ओ गुन्दै खालामनानै आथिखालाव दायो बिदि खालामनानै लाखासै। बेनिफ्राय ओ गुन्दै खालामनानै लाखांनायनि उनाव जोङो ओ माजों जागोन बे बुस्थुखौ जोङो ओ रेडि खालामनानै लागोन। जेरै बिदिनो नोंथाङा बुंदों ओ मैथ्रु बिबार उन्दैनिफ्राय जोङो औ मा मा होनोमोनलाय बे आलुफोरजोंबो जोङो जाजायो माने मिरामिस आवहाय आरो।
औ औ औ।
औ बेनिफ्राय जुदि ओ बेदरफोरजों जानोब्ला नोङो बेदरफोरखौ ओ जाय बेदरखौ जागोन जेनेबा दायानो हक ओ बेलेग बुस्थुयानो हक। जानोब्ला बैखौ नोङो ओ रेडि खालामनानै लाग्रोनांगौ गोनां जायो बेनि उनावसो जोङो मा खालामगोन ओ जायजों जोङो जागोन बेखौ जेनेबा बेदर जायोबा बेदरखौ मोजाङै एवग्रोनानै
औ औ
एवग्रोखांनायनि उनाव ओ जोङो मा खालामगोन बेदरखौ ओ खांनानै दोनगोन। खांनानै दोननानै बेनिफ्राय ओ जोङो मोजाङैहाय मोनसे जायगायाव ओ बासनावहाय दैखौ मोजां फुदुंनानै दै फुदुंखांनायनि उनाव जोङो बै माबाखौ गुन्दैखौ जिथुनाखि जोङो अनना उनानै लादों एबा उवाल उवालाव देनानै लादों। बेखौ मोजाङै ओ थ्राय थ्राय थ्राय एसे एसे होनानै ओ एरबाय थानो गोनां जायो आरो ना।
नोंगौ नोंगौ नों
औ एरबाय थायोबा माने ओ बे बुस्थुया लाथाखाया नोंथाङा जेरैबाय दि बुंलांदों ओ थिग बे रोखोमैनो जायो जोंनिथिंबो बेनिफ्राय ओ बुस्थुखौ जोङो माने ओ बिदि एरखांनानै अन गुन्दै होखांनायनि उनाव मा खालामगोन जोङो ओ खारै होगोन ना।
औ औ।
खारै जायखौ नोंथाङा बुंदोंमोन खारै ओ जेरैबायदि ओ खारैनि प्रसेस खारैखौ जों बोरै दिहुनो नोंथाङानो बुंलांखाबाय। थिग ओ सेम एबा गोरोबदों जोंनियावबो बेबायदिनो। ओ सिबिंनि होन ओ बेनिफ्राय दानि जुगाव थालिर बायदिसिनाफोरखौबो ओ बानायसै। गोदोहाय जोंनि जायगायाव जोंनि ओनसोलाव बांसिन माखौ बानायोमोन सिबिंनि बै नारा थायोमोन ना जेनेबा सिबिंनि जिगाबा बेखौ बांसिन मो जाङै सावनानै मानानै मोनसे जायगायाव जमा खालामनानै बेनिफ्राय ओ आथा जेनेबा माबा खालाम एसे एसे दै होनानै मानानै जमा खालामनानै सिथुम सिथुम दोननोमोन आरोना। दा बेखौनो जेब्ला नांगौ बेखौ ओ खारैखौ जेब्ला दिहुनगोन अब्ला बेखौ जोङो लाबोनानै मोजाङै सरनानै ओ खारै दिहुमोन आरो। खारै खारैखौ जोङो जेब्ला होगोन अब्ला मा खालामो ओ मा जायो ओ अनला ओंख्रिया गोदौफुयो। नङा होमबा? औ बेनि थाखायनो जोङो मा खालामनो हाया ओ खोबनो हाया आरो बेखौ‌। खोबालासिनो दोननानै जोङो बिदिनो गोदौ होबाय थानांगौ आरो ग्लब ग्लब जास्ट जाजासिम आरो ग्लब ग्लब गोदौजासिम बेनि उनाव जोङो ओ एवनानै लाखानाय बेदर बा जाय बुस्थुखौ होयो ओ बेदरफोरबो बेदरखौ होनांसिगोन। बेखौ मोजाङै होनानै बिदिनो गोबाव गोदौ होनाय जायो। जोङो ओ मोजाङै बे बेदरनि टेस्टआ जेरेखम बे ओंख्रियाव ओंखारो मोजाङै फैयो। बेनि थाखाय माने ओ मोजाङै गोदौ होनानै ओ साखिनानै संख्रि नांदोंना नाङाखै खारै नांदोंना नाङाखै साख्रि होननानै मा खालामो बेखौ खांनानै जोङो जानाय जायो आरो आथिखालाव गोबां सोलायनाय नुबाय ओ गोदोनि समाव जेरैबायदिमोन बेबायदि नंला आरो
औ औ
औ दा नोंथां टाइमाबो जाबाय नै
औ औ नोंथां औ
औ दा समा बारा गैला दा नोंथांजों सावरायनानै ओ गोजोननाय मोनबाय
उम आंबो गोजाननाय मोनदों नोंथां।
औ औ अब्ला दोन्थ'लायनोसै नोंथां होमबा ना?
औ जागोन दे नोंथां दे औ।
औ दे दे।